आ खोनादों नोंदां।
खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा।
दा आङो ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो
अह अह अह थिखानो थिखानो ओंखाम जाबाय नामा नोंथां
जानायाथ' जाखांबाय नोंथां
अ बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नोंथां जिहेथु जोंहाथ' दा गायनाय फुनायनि सम दा नोंथाङा फोरमाय औ गायनाय फुनायनि सोमोन्दै। एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन - हागोन नोंथां। जोंनोथ' गाय - गायनाय फुनाय होनोबाथ' बोसोराव बिदिनो खनसेल'सो गायनाय फुनाया जायो नालाय जोंना। दाथ' नै दा जोंना गायनाय फुनाय बुहुद सिजोन जादों। जोङो दा गायनाय फुनाय होनोबा जोङो फार्स्ट- आव खोथिया फोन खोथिया फोनो थाखाय जोङो हाल एबा मोसौ एबा ट्रेक्टरफोरजों जोङो खोथिया फोनो थाखाय जों माबाखौ हालौवग्रा लानांगौ जायो। दा जोङो खोथियाफोरनि थाखाय जोङो बिदिनो फिन सोरबाबा फिनथाम, सोरबाबा फिनब्रै बिदि एवनानै जोङो खोथियाखौ फोयो आरो माइखौ सोरबाबा परिमल फैयो, सोरबाबा रनजित, सोरबाबा धोरोम माइब्रा बेफोरखौ फैयो आरो दा बिदि फोनानै जोङो बिदिनो मास मोनसे गाहाम थानानै, सोरबाबा मास मोनसे गाहाम बारनानै जोङो खो खोथियाखौ फुनानै जोङो माइखौ गायो। माइ गायनो माइ गायनो नो थाखाय जोङो दुब्लिखौ बे खोथियाया जेनेबा माबासो जायोबा बिस दिन, फसिस दिनसो जायोबा जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो दुब्लिखौ हालेवनानै लाग्रोयो जोङो हालेवना लानायाव जोङो आलि दानो, आलि खोयो, अबेबा अबा हा माबाखौ हा गोजौ जानायखौ समान खालामो बिदिनो फोमोननानै लाग्रो आरो जोङो ओमफ्राय दा जोंङो। बिदिनो ट्रेक्टर मोनबाथाय जोङो फिनथामावसो गायो नालाय सोरबाबा फिनब्रैयाव गायो जोङो बेखौ मोनबाथाय फिननैयाव जों मोनबाथाय हाया मोनबाथाय जोङो बेखौ खोथियाखौ बिदिनो साननै सानथामसोनि नानै लाखानानै जोङो बिदिनो माइ फोरखौ आबादखौ माव- मावलाङो आरो जोङो दा जोंनो बेफोरबायदि मावनो थाखाय जोंनो अखाबो गोनां जायो। जों अखा गैयाबाथ' गायनो हाया नालाय! जोंनो अखाबो नांगौ जायो। बिदिनो अखा एसे माबाथाय जोङो दुब्लिखौ आराम दै सोनानै ट्रेक्टरजों हालौवनानै बिदिनो गायो आरो। दा ओमफ्राय नोंथांमोनथिं मा माब्रै बिदि गायनाय फुनायनि बागै एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ-औ नोंथां।जोंनिथिंजायथ' दासानदि ओ गायनाय फुनाया जोब्बायानो फ्राय बिदिनो ओ दाइनजि जौखोन्दोसो जोंहा जोबबाय जेराव जोङो दिनै ओ गायनाय फुनायाथ' जोंनिया एखेयानो समानानो जाफ्रामजोबो। जेराव जोङो ओ खोथिया फोनायनि सोमोन्दै बा! माइज्लिखौ माबायदि बानायो जोंहा? बर'फोरना गाससिनायावबो समान गोजा। जेराव जोङो ओ बायदिसिना जोङो दिनैनि समाव ओ नोंगौ बिगियानजों दाजानाय जोङो बायदिसिना ना जों दिनै मेसिनफोर नुनो मोन्दों जेराव जोङो मबा आलि दाननायनो आलि दानग्रा ओ ट्रेक्टरजोंनो दिनै आलि दानो। हा जों नाथाय गोदो-गोदायनि समाव खदालजों दाननाय जायोमोन लोगोसेनो माइ नाग्ग्रा फैदों। ओ जेराव जों मार होननो हायोमोन जों गोदो गोदाय मोसौफोरखौ जोङो ओ होनानै जोंङो मोसौखौ गाग्लिहोनानै जोंङो हुकेनजों खायनानै जोंङो मा राननो हायोमोन गोदो नाथाय दिनैनि समाव जोंङो ओ ट्रेक्टरनि सिङाव मोनसे ओ थुंग्रा बायदि थायो बेयाव सोना हरबानो नो जोंहा माइफोरा हारसिंनो ओंखारबोयो फारसेजों जिगाबा ज फैनानै ओंखारलांजोबो दा बिदिब्लाथ जोंङो दिनै गोबां बेफोरबायदिनो खायसे जायगायाव माइ गायग्राबो मेसिन ओंखारनाय नुनो मोनदों ओ जेराव जोंङो मानसिया माइ गायनो नांलाया जेबो खस्थ गैया। मिसिनानो हारसिङनो मालाय मावलांबाय थाखायो ओ बिदिनो जों दिनै गोबां सिङावनो दिनै ओ बिगियाना जोंनि गेजेराव गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंनिजोंथ बेफोरबायदि माइ गायग्राफ्रा थांथवाखै नाथाय जोंङो मा रोनायफोरा एसे थांबाय आरो ना जों मारुनखौ बेजों लानाय जायो दानि जुगाव गासैबो नाथाय जोंहा दिनै ओ जेराव जों दिनै आबाद मावनायनि खोथा बुङोब्ला ओ माइ आबाद फोरनि खोथा बुङोब्ला जों दिनै ओ जों रांखान्थियारि बिथिङावबो जों नोजोर होनो गोनां जायो जिहेथु ओ जोंहा रांखान्थियारि बिथिङाव गोदो गोदायथ जोंङो नआव जानो थाखायल मावनाय जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंङो खायसे ओ मानसिफोरा बांसिनानो गासैबो हमनानै ला जोंङो फैसा थाखाफोरखौ नांगौ जाखायो जिहेथु जोंङो माइ फोरखौ फाननो लांनायबो नुयो बाजारफोराव दिनै समाव नोंगौ जोंनिया माइनि दामा एसे बांबोनो हमबाय ओ जेराव ओ दिनै ओ मोजाङै आबाद माव जोंङो दिनै फिथाइफोरखौ जों दिनै माइ आबादखौ जों दिनै इसेबां दिहुनथायाइ दिहुननो हाबा थायाखै बेनिखायनो जोंहा समाव गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्रायसो जोंङो माइफोरखौ साप्लाइ लानानै फैनो गोनां जायो। ओ जेराव जोंनि दिहुनथाइफोरा जोंनि थाखाय थोजासे नङा। ओ नोंथाङा बेनि सायाव फोरमायनो सानदों माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा जिहेतु जोंङो जोंनि जायगायाव ओ माइ आबाद मावनानै जेसेबां दिहुननांगौ इसेबां दिहुननाया थोजासे ना आरो जोंङो बांसिन साबसिन दिहुनबावनो हाबावगोन नोंथां?
आंनिथिंथ' खमानो नुनो मोनो जों आबादखौ मावनाया मावो जोंङो बिदिनो सोरबाबा दस बिगा सोरबाबा फनद्र बिगा सोरबाबा बिस बिगा बिफोरबायदि आबाद मावनाय बेखौ नुनो मोनो बुंनो थाङोबा जों दा आबाद मावनाया माने जोंनि माबायावनो जायगायाव थोयै बायदि जाहैयो आरो मानो होनोबा जोंङो बेलेगनिफ्राय जोंङो ला लाबोनांगौ गोनां जाहैयो रेसनबाबो होन माबा होन जोंङो दा माने जोंनि नैबे दा समाव एसे जोंनि थाखाय जानायफोराव माने एसे थेक जाहैयो आरो जों गोजाननि ओमफ्राय जोंङो दा बे आबाद मावनायाव जोङो दा जोंङो मासै मास सोरबाबा दस केजि सोरबाबा बिस केजि सोरबाबा त्रिस केजि बेफोरबायदि दा रेसन आबाद बै जाय जायगायाव बिसिबां आबाद दङ बिसोरो बोसोराव सोरबाबा खेननै गाहाम आबाद मावनाय जायो। अबेबा अबेबा माबा गोथौ गोथौ जायगायाव दा जोंनियावथ बोसोराव ओरैनो खेनसेल होनजायो खेनसेयावनो जों एसे बुथुमनायाबो माने जोङो फानोबो जा जायोबो सोर बिदिनो माने एसे खम जायो आर जोंना माने बै जों खेनसेलसो आ बादखौ मावनो मोनो नालाय बेलेग जायगायावथ' बेलेग जायगायावथ' आबादखौ खेननै मावो ओमफ्राय आरो खेननै मावसे मावनानै सोरबाबा आरो सोरबाबा गोरान खेथिबो मावबावो गोरान आबाद जेरै गम गम गम आबाद बेफोरखौ बेलेग साइथिं मावनाय नुयो आरो दा माने गम आबाद बेखौ जोंनि साइथिं मावनायानो गैया बायदिखौनो आं नुयो आरो बेलेग जायगायाव मा बाय दि माने बे गम आबादखौ माबोरै मावो जोंथ' मावफेरा नालाय जों माने एसेबो माबा गैया आरो जोङो दा जोङो दा आबाद मावो रनजित फरिमल जोसा बेफोरखौ जोङो एसेबाबो मावनो रोङो गम आबादखौ जोङो मावनायखौ बुहुद खम नुयो आरो दा बेफोर बाय दि बुंबा जों आबादखौ मावनायाथ' बुहुद मावो जोंनाव हनै दाख्लै बावै ओरै बायदि माने दै बानायाव जोंना माने माइ आबाद मावनायफ्रा बुहुद खहा जादों आरो जोंना माने सोरनाबा खोथिया बुखार सोरनाबा खोथिया बुखारलांनाय सोरनाबा माइ गायखानायानो माबाजों फल'फोरजों खोबफैजानाय बुहुद गाज्रि रोखोमनि जादों आरो दा बेफोरखौनो दा नै आबाद मावनायाव जोङो बे फबजानाय माजानायफोरखौ गायफिनबावनोबा जोङो बुहुद आबाद मावनायाव खस्थ' जायो आरो ओरैनो ट्रेक्टरफोर हालौबा बो नोङो मोसौफोर हाजिरा लाबाबो नोङो बुहुद थाखा फैसानि माने रांखावरिनि एसे खस्थ' जाहैयो आरो जोङो दा जेनेबा पास हाजार सो जोङो फैसाजों जोङो बे आबादखौ मावनो थाङोबा जोङो बे आबाद फासहाजारसोआव जोङो एसे मावनो हाखानायखौ आरो दाबुल जायो माने खस्थ'आ जोंना बांसिन जाहैयो आरो आबाद मावनायाव जों आबाद मावनायानो नोङा ओमफ्राय जोङो बार बेखौ जोङो मोनबाथाय उनाव मोनबाथाय जोङो हानानै जोङो ट्रेक्टराव होनांगोन बिदिनो सोरबाबा मोसौजों सोरबाबा ट्रेक्टरजों दाथ' अनेक बुस्थुनि माबा मेचिनफोर ओंखारबाय नालाय दा जोङो बेफोरबायदिखौ
मावनानै लायो आरो दा नोंथांमोनथिं ओमफ्राय दा माबायदि ओरैनोे टेक जेनेबा गायखांनायाव आबाद मावनायाव ट्रेक्टरफोरजोंसो मारा होयोना सिगांनि बायदिनो मोसौफोरजों बेफोर बायदि
औ औ औ औ औ जोंनि जाथ' ओ गयफोर फोरमायलांखानाय बायदिनो ट्रेक्टरजोंथ' होला जेनेबा जोङो दिनै जुगाव गोदान ओ ओ बायदिसिना जोङो मेसिन फैनाय नुदों जेराव जोङो धुंग्रा बायदि फैदों नोंनाव बेजोंनो जोङो मारामखौ लानाय जायो जिहेथु नंगौ दिनै गोबां बिथिङावनो जों आबाद मावखांनायनि उनाव जोङो बायदिसिना बेसर आबाद जेहेथु जों जों माइ आबादखौ जोङो जेसेबां दिहुननांगौ बेसेबां जों दिहुनांग नो हायाखै दिनै जोङो बिगियाननि आदब खान्थिफोरखौ जोङो मोजाङै बाहायनो रोङाखै जेराव जोङो गोदोनि आदब खान्थि गोजाम आदब खान्थि खान्थिजोंनो जोङो दिनैनि समाव आबाद मावगासिनो दङ बिनि थाखायनो जोङो जेसेबां दिहुनथाइ मोननांगौ बेसेबां जों दिहुनथाइखौ लानो हायाखै दिनैनि समाव जों हासार मोजाङै बाहायनो रोङाखै दिनै मुलिफोरखौ जों मोजै बायनो रोङै जायनि जाहोनावै जों इसिबां दिहुनथाइ मोननांगौ इसिबां जों दिहुनथाइ मोननो हायाखै लोगोसेनो जोंनो जा जों दैमासे थानाय हाफोराव जोङो आबाद माबायदिहाय मावनांगौ बेफोरखौ जो मोजाङै सोलोंनानै लानो हायाखै जेराव जोङो गुबुन जायगाफोराव ख जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलावबोथ' जोंहा दैमा दङ दैसा दङ जायफोरनि गेजेरजों जोङो दैफोरखौ लांनानै जोङो आबाद मावनो हायो। नाथाय जोङो बेफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोना जोंनि सम जोंनि जायगायाव बेनि थाखायनो जोङो गोबां बिथिङावनो जों फासेवनानै थानो गोनां जादों जेराव जोङो बायदिसिना जोङो रांखान्थियारि बिथिङाव जों गोबां दावगानो हायो जोङो जुदि माइ आबादफोरखौ जुदि जों मोजाङै मावनानै जुदि दिहुनथाय दिहुननो हायो अब्ला दिनै बे समावथ' जोंहा सेेरोजा जिनैजौ बेफोरबायदि जोंहा महनसेयाव फैसा मोननो हायो। दा नोंथांजों गोबां सावरायबाय मोजां गाज्रि जों माइ आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय जिहेतु जोंहा समाबो गैलिया बायदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
ओं दे दे दे दे
ओं ओं दे दा